हेलौ।
हेलौ नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां खोनादों दे।
औ औ आंबो खोनादों आंनि माथोखौ मोसां खोनादों ना?
औ दासो मोजां खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामदं?
दं ओरैनो ओंखाम ओंख्रि संखांना जिरायनानै दं।
औ। जेनेबा आं नोंथांनो
खालामना दं दा?
औ आंबो बिदिनो जिरायना दं बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै ओ जिरायना दं आरो एरैनो। औ जेनबा आं नोंथांजों मोन बे आयदायाव एबा मोनसे खोंथाजों खोथानि सायावसो रायलायनो होन्नानै औ बे कल खौ हरनाय जादों आरो औ नोंथां रायलाय जा गोन ना?
औ रायलाय जागोन दे।
औ माने दा जेनेबा दाथ दैज्लां नोङा होमबा जेनेबा जों दैज्लां गायो फुयो नङा होमबा जों जेनेबा बे मा गायनाय एबा फुनाय बेखौ बोरै बोरै खालामो नोंथाङा एसे फोरमाय हागोन्ना?
हागोन औ हागोन। ओमबा आं होनग्रोनोसै। जों दैज्लां बोथोरखौ बोरै माबालाङो आं एसे हानायखौ आं नोंथांनि सिगाङाव एसे बुंनो सानबाय आरो
नंगौ नंगौ
दाथ' अखा हाबाय दों नालाय फोथाराव दै जानोसै दै जाब्ला जोङो मेसंगालि बिफां हाग्रा‌ बंग्रा बेबायदि जाना थायो बेखौ जोङो मोसौजोंबो हाल एउनो हायो आरो दाथ थेकथरजोंनो एउओ नालाय ओ थेकथरजों हेउग्रो ला ग्रोयो जेनेबा हाया रुइथों बा हाग्रा बंग्राया एसे दैयाव सोमजाना थानानै सेवलिलांथों होननानै ओमफफ्राय जोंहा फार्स्टआवके बेबायदि हेवना लानानै जोंहा खोथिया फोनो थाखायबो जोङो हाल हेवनो गोनां जायो जों हालखै हमना लानानै ओमफाय जोङो जायबा खोथियाफोरनो थाखाय जों माइलि लाखिना दोनो जों बेखौ दैयाव सोमना दोनो जों हरसे सोमो आरो ओमफफ्राय हरसे सोमनानै दिखांनानै जोङो हरनै दोनोसै आरोना दिखां थांनानै हरनै दोनो ओमफफ्राय जों बे हालेवना लानायखौ जोङो माने एसे माने फोनो हानाय एसे दै गोनां बेबायदि खालामनानै जोङो माने बै सोमना दोननाय माइलिखौ जों सारो सारना लानानै बे खोथिया जेब्ला जों गायनोसै आरो ओमफाय बे गायनाय फोथाराव हालखे हना लाग्रोबाय हालखे हना लानानै जेब्ला बेहाया मोन गोन बा एसे गायथावथाव माने एसे माने गल' गल' बोरै बा जागोन आरो ना अब्ला जों माइखौ गायनो हायो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन जेरै नोंथाङा सिगाङावनो बुंदों जेनेबा माइ गायनो एबा आबाद मावनो होनब्ला जों गिबियावनो हालेवग्रोनानै लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
गिबियावनो माइ गायनो होनबा जोङो खोथिया फैयो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो जेनेबा माइजनो दोननाय माइखौ मोजां यैनो जावग्रोना लानाय जायो आरो औ बेनि उनाव जाव खांनायनि उनाव जों बेखौ बस्था एबा खायसे सोमो नाथाय खायसे जेनबा गोबां गायो नालाय हाखर एबा दैमा दैसायाव बिदि सोमना दोननाय जायो आरो साननि साननै सानथामनि थाखाय बेनि
औ
औ बेनि उनाव ओ दै सरथनो होयो आरो बे दा ग थाय ओ बेखौ ओ एसे बेनि सायाव ओ थार बिलाइफोरखौ हायाव खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे जेनेबा बे बेनि गाज्लाया थाब बेथो बिदि होननानै अ बे जेब्ला जायो जों बेखौ ओ दुब्लिसिम लां लाना लांनाय जायो आरो। ओ खोथिया फो होनब्लाथ' जों जेनेबा हालोवखानांगौ ओ जायो जों दा थ' जेनेबा दानि मुगायाव बयबो टेक्टरजोंनो हाले हालेवो। बेनि उनाव जों जेनेबा फो फोनो हानाय एबा खोथिया फोनो हानाय बिदि मोजाङैनो हालेएवना लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ सिगोन जेनेबा खायसे खायसेया ओ दै जेब जेब नोंथाङा जेरै बुंदों बिदियाव फोयो। खायसे खायसे ओ गोरानावबो फैयो आरो। औ बिदि उनाव फोखांनायनि उनाव जों जेनेबा ओ बेख खौ नैजि नैजिसे एबा दानसेनि थाखाय दोननाय जायो आरो बेनि उनाव
औ।
ओ जेनेबा बिगोमाया गामि ओ बोराय बुरै एबा गथ'फोरखौ बयखौबो माने लिंनानै जाय जाय फुयो बिसोरखौ लिंना लाङो आरो थियाखौ फुनो औ बे बिनि उनाव खोथिया फुनायनि उनाव ओ जों जेनेबा गायनोथाय बै बै दुब्लि हाखौ माने हालेवनांगौ जायो आरो। बे खेबसे गिबियानोखौ हालेवना लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जों बिदिनो दै सोना दोनगोन। दै सोननि उनाव जेनेबा सप्तासेनि उनाव आरो बेखौ माने हालेवफिनगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो सप सबथासेनि उनाव जेनेबा ओ खेबसे हालवफिनो आरो जेनेबा गायनो हानाय बायदि मोजाङै रुजुबनाय बायदि ओ थुनो हानाय बायदि बिदि जायो आरो हाया मोनजोबोआरो बिदि जाबाथाय जों बे बे खोथिया फुनायखौ रुवानि लिंनाय बा हाजिरा लिरनानै गायहोनाय जायो आरो।
ओं
ओ जेनेबा द दा एबा उ जे मोनो हानाय जायो बेखौ हानानै आरिफोर दं नालाय दुब्लि बेयावनो माइफोरख नानानै नआव लाबोनाय जायो आरो औ बि बिदिनो जेनेब फालांगि खालामनो गायनाय जायो ओम ओमफ्राय जेनेबा खायसेया जानो ओ ओ खाल आबादखौ मावनाय जायो बिदिनो
औ
आरो जे जेनेब बा जोंथ जा जेनेबा माइ गायनोसो रायजलायबाय नोंङा होमबा जेनेबा जों मेसेंनि आब गोबां दं जेनेबा मेसेंनि आबादफोरखौ था मिथिगौ नामा एसे फोरमायनालाय?
मिथिगौ जेरै जोङो मेसें बोथोराव मैगं थाइगंबो गायनो हायो जों थाव जानो थाखाय जों बेसरबो फोनो हायो जेरै फोथारा गोरान जाबा जोङो माने बेसर फोनो थाखाय जों ट्रेक्टरजोंबो जों हेवना लाग ग्रोनो गोनां जायो जेरै बेखौ जोंङो खनथाम एवनो गोनां जायो आरो ना नोंथाङा जेरै गायनाय आबादनिखो बुंदोंमोन नालाय बेबादिनो हेवना लानांगौ आरोना खनथाम हेवबाय खनथाम हेवनानै बा खनसे हावनानै बे हाखौ जों एसे गिसि जागोन नालाय ओ बेखौ माने रानस्रनो होग्रोबाय आरोना रानस्रनो होग्रोना बेबायदिनो ओ सप्तासे नङाबा सानब्रै सानबा बेबायदियाव जों आरो खनसे होबावो ओ ओमफ्राय जेब्ला जोङो बे बेसरखौ फोनो नांगौ जोङो माने हासारबो सार खायो आरोना माने बिसोरखौ माने मोजां रजयैनो थाखाय रजनो थाखाय आरोना। बेखौ हासारगाव सारनानै जों बेसरख खौ माने सारबाय सारनानै ओमफ्राय आरो ट्रेक्टरजों खनसे हेवस्राबाय आरो बेबायदिनो हेवस्रानानै बिदिनो जिबा दिन नैजि दिननि गेजेराव जेनेबा बिलाइआ ओ गांनै गांब्रै बेबायदि ओंखारबोगोन आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो माने इदि ओंखारनानै बेबायदिनो जेब्ला जोङो माने फुनो जागोन होमबानिया जों माने हाजिराबो लाना फुनो हागौ नवावबो फुनो हागौ। बेबायदि आरो। दे नोंथांनिफ्राय आं एसे मोनथिनो लुबैबाय आरो ना मा होनो नोंथाङा माने बेबायदि मेसेंनि आबादनिखौ मा मा मिथिगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ जेनेबा मेसेंनि आबाद होनबाथ‌ ओ नोंथां होननाय बायदि जेनेबा जोंङो बेसर फैयो ओ खाल दालि फैयो। मुसुर फोनाय जायो। आरो मथराथ थाखायो नोङा नोङा होमबा।
औ औ औ।
औ मथर आरो बिदिनो खायसेया आलु गायो ओमफाय मुला गायो। ओ बिदिनो। खबि फुलकबि बिद बिदिनो गोबां गायो आरो ओ ‌ओं जेनेबा नोंथाङा जेनेबा बे बेसर बुंदोंमोन ना बेसर होनो थाङो नोंथांनि बाय दि आरो नोंथाङा जे जेनेबा बा‌ ओ गिबियावनो हालेवना लाबाय एबा हासार सारग्रोबाय औ बिदि जों जेनेबा ओ जेनेबा बेसर जों बेखौ खायसे खाय सेया नआवनो जेनेबा माइजलो दोनखायो आरो खायसे जेनेबा गैयैफ्रा बाजारनिफ्राय लाबो बोयो बि दिनो लाबोनानै ओ फोसिगोन। फोनानै बिद। दिनो नोंथां बुंनाय बायदि ओ जेनेबा बिलाइ ओंखारब्ला जों बे बिलाइखौबो जानो हायो आरो। नंगौना नोंथां? औ बे औ बेनि उनाव जों माने ओ मुलि होनाय जायो आरो जाहाथे माने बे बेसरा गाज्रि जायाथो जायाथो बायदि। बेनि नाव ओ बे जेब्ला ओ रायो एबा एसे रानलाङो जों बेखौ फुनाय जायो आरो हाजिरा लानानै। ओ बेनि उनाव जों बेखौ जेनेबा दाथ' मेसिन दं नालाय दा मेसिनफोराव ओ नानाय जायो आरो नाथाय गोदो गोदाय जों बेखौ ओ बेसरखौ एसे एसे लानानै गनजों बुनाय जायोमोन आरो
औ
औ बेखौ जों नाखांनानै न'आव लाबोयो एबा जेनेबा बेखौ सानदुुंआव फोराननानै ओ थाव फेरेदनो लाङो। मेसिनाव एबा फालांगि फोरा फानबाय बिदिनो आरो जेनेबा बेथ' बेसर बिदिनो आलुफोरखौबो बिदिनो गायनाय जायो आरो ओ, ओहोम बाजारनिफ्राय आलु लाबो नानै बिखौ गायो जेनेबा मोजां हालेवनानै जेराव- जेराव गायगोन बे हा खौ एसे एसे थिखोना होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयाव गायसिगोन लारि लारिनो। बिदिनो आरो मथरफोरखौबो बिदिनो फोयो। नोंङा होमबा नों थां
नंगौ, नंगौ नोंथां। नोंथां जोंना समा जा बायमोन नामा?
औ, औ आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।